हेलौ औ खोनादों औ खोनादों नोंथां
अ आं नोंनिखौ आं नोंथांनिखौ बांद्राय मोजां खोनायाखै एसे लासै खोनादों अननानै हायोब्ला एसे
औ ओमफाय नोंथाङा खोनादों
औ औ इसे खोनाबाय दे
खोनादों ना
औ औ खोनाबाय दे नोंथां
औ बा ए नोंथांनि खबरफोरा नोंथांनि खबरफोरा माबोरै दा दासान्दै
खबरफोरा नोंथां गेजेरावनो दं बांद्राय मोजांबो नङा बांद्रायबो गाज्रि नङा आरो नोंथां
औ औ औ आंनाबो आंनाबो बिदिनोसै आरो गेजेरावनो दङ'
उम मायबाफोर मावदोंमोन नामा नोंथाङा
आङो दा दहय फुङाव ओरैनो दसे खामानिफोर मावदोंमोन आरो ओरैनो न'आवनो ओमफाय दा ओरैनो जों जिरायना दंमोन आरो
उम
अ
उम उम उम
ओमफाय दा जो दा जोङो दिनै मानि बागै एसे सावरायनो सानदों आरो जोङो दा
आयदाया जाहैबाय ओ जिनेबा बोथोर बा आबादजों लोब्बा लाखिनानै बर'फोरनि फोरबो
औ
फालिनाय बर'फोराथ' गोबां फोरबो फालिया होमबा नोंथां थोरजों बा आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबोफोर बेफोरनि बागैनो इसे सुंदयै गुसुङै बाबो जों सावरायनोसै नामा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां औ औ ओमफाय
इसे गोसा होनलाय नोंथां खोनायाखै बांद्राय मोज जां औ दे औ दे
औ ओमफाय जोंथ' बर'फोरा ओरैनो गोदो गोदायनि फ्रायनो फोरबो फालिबोबाय थाखायो आरोना नोंथां औ बाय दा बेफोर फोरबोआथ' जोंनि आबादजोंनो सोमोन्दो गोनांखा गोजा औ
जोंनि आबादजोंनो सोमोन्दो गोनां।
औ आबाद माने मिथिंगा सेम माने दा नोंनि मिथिनाय हिसाबै एबा जोंनि बर' समाजाव एबा बर' हारियाव माने बोथोरजों सोमोन्दो थानाय मा मा फोरबोफोर जोङो नुनो मोनबोबाय। थायो आरो एबा नुयो औ बेफोरनि बागै एसे मुंफोर बुंनो हागोन ना। आरो माने मानि थाखाय फोरबोफोरखौ फालिनाय जायो माबे समाव मा मा फोरबो औ बेफोरनि बागै ओम
खिनि हायो एसे फोरमायलांनोसै जोंना माने आबादजों बा बोथोरजों सोमोन्दो गोनां फोरबो होननानै बुंनो थाङोब्लाथ' जों गिबियावनो बैसागुखौ मख'नांखागोनानो। नङा होमबा नोंथां बैसागु बेनि उनाव मागो थाबाय
औ
बेनि उनाव आरो बै मोनसे होननाय खाथि गासा होननाय थाया होनबा नोंथां काथि गासाव बेफोरो गोग्लैयो आरो। आबाद बा बोथोर
हेलौ हेलौ नोंथां हेल' औ नोंथांनि राय्लायनाया एसे
औ खोनादों नोंथांनि रायज्लायनाया एसे माने गेजेराव थाथ' थाथ' जादोंमोन आरो नोंथां।
नांथादोंमोन नामा नोंथां?
औ-औ नांथादोंमोन माने
दालाय माबोरैथो खोनागासिनो ना खोनायाखै?
खोनादों नोंथां दे देनाय सावरायनाय
मा होनदों नोंदां?
सावरायफिननाय माने नोंथाङा बबेनिफ्राय थाथ 'मोन सावरायफिन औ सावरायफिन होनदों। सावरायफिन औ खोनादों आङो नोंथां।
अ-अ-अ
खोनादोंना?
लल' ल'ला खोनागासिनो नोंथां आवास मोजां खोनायाखै।
माने नोंथांनाव नेटवारकआ एसे नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जादों खोमा नोंथां।
अ-अ-अ एसे प्रब्लेम जादों औ ओम दालाय खोनाबायना खोनायाखै नोंथां?
खोनादों नोंथां।
खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां
खो औ आं नोंथांनिखौ खोनागासिनो
औ दे होमबा दे नोंथाङा खोनादोंबा आंनिखौबो
औ औ खोनादों
होमबा नोंथाङा जुरि जेनदो माने दहनिफ्राय थानायनि ओमफ्राय औ हेल' हेल' औ औ खोनादों दे
अ नोंथां मानानि जों दा ज बैसागु खोनादों नांदां
औ दे बुंलांबाय था
उ मानि
उ
फसा बुंंनैसो माने
औ
बेजोंबो द गोनां मोनसे
औ
बे सम औ मानो
हेल' नोंथां
आबादफोरखौखां दिखांजोबनो हानाय हानायनि उनावसो फालिनाय जाया होमबा नोंथां हेल' हेलौ औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां
खोनादों खोनादोंदां हेल' हेल'
हेलौ नोंथांनि नेटवारकआ एसे नांथादों खोनायाखै नोंथां हेल'
हेलौ
हु हु
हेल'
हेल'
हेलौ हेलौ हेल'
हेलौ खोनादोंना नोंथां औ खोनादों दे
खोनाबाय
औ खोनादों नोंथांनि नेटवार्कआ एसे माने नांथा नांथा जादोंमोन आरो
अ दा खोनाबायना
औ एबार क्लियार खोनादों
अ जुरिफिननोसै होनोमबा नोंथां माने बैसागु होनना बुङोब्लाथ' जोङो बैसागुआ आबाद आरो बोथोर मोननैजों बोसोर सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो जोंनि बैसागु बोथोर जेनेबा बैसागु बोथोर सफैनायनि सिगां जेनेबा जोंनि आबादफोरखौ जों गासिखौबो दुब्लि बोथोरनिफ्राय ओ थिखांजोबनाय जायो माने बे समाव आबाद थाहैया आरो दुब्लि फोथाराव नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसेनो बोथोराबो जेनोबा ओ बे मा होनो फागुन सैत्र दान समावथ' बोथोरा रानस्राव जायोमोन नालाय ओ दंफांनि बिलाइ बेफोर सिरिजोबनानै रानस्राव जायोमोन बोथोरा ओमफाय बै बैसागु बोथोर समाव अखा गोदान मोननानै दं। बिफां लाइफांफ्रा गोरलै बिलाइ खिलि खांनानै गोदान माने मिथिंगाखौ एसे समायना महर होयो आरो। बेनिफ्राय जों बे बेयावनो बैसागुखौ जोङो बिदिनो फालिनाय माने बेयो मोनसे ओ बोथोर आरो आबाद बिनि मा होनो फोरबो जाहैबाय आरो। जों बेखौ फालियो ओमफ्राय आरो नोङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
अ' आरो जेनेबा मागो फोरबो होनना बुङोब्लाथ' मागो फोरबोआ जेनोबा जोंनि जानाय लोंनायनि फोरबो
औ।
उम बेखौ असमियाफोरा माग बिहु बा भगालि बिहुबो होनना बुंनाय जायो जायो बेयाव खोनादोंना नोंथां? अ बे उम बे फोरबोआव ओ जों बर फोराबो माने फिथा सावना जायो जोङो फिथा सावो जायखिजा ओ
हेल' नोंथां?
उम।
हेल'?
हेलौ?
औ।
खोनाबायना खोनायाखै नोंथां? खोनादोंना?
औ एबार खोनादों दे उम।
मानि जों मागो फोरबोआव जानाय लोंनायनि फोरबो आरो ना नोंथां। मागोआव बुंनो थांब्ला बे समाव जोङो माइ हाखांनानै माइफोरखौ नाखांजोबनानै
औ खोनादों दे।
अ जेनोबा मागो फोरबो फालिनायनि सिगां सिगां जोङो दुब्लि फोथोरनिफ्राय माइ माइ आबादखौ दिखांजोबना लाग्रोनाय जायो आरो ना होमबा नोंथां। माइ आबादखौ उम बेबो मोनसे आबादजों सोमोन्दो गोनां आ माबा फोरबो लोगोसेनो ओ काति फोरबो होन्ना बुङोब्लाथ' जोङो जेनोबा खााथि गासा दुब्लि बोथोराव जोङो माबा आला रिबाथि सावयैयो। ओ खाथि
कार्तिक मासनि आरो ना? ओं औ ओं नंगौ नों
अह सेथि खालारखालि जों दुब्लि फोथाराव माने जोंनि आबादफोरखौ आबादफोरनि मोजां हास्थायनानै जेनोबा आबादफ्रा मोजां जाथों जेबो एम्फौफोर दा नाहरथों जेबो गाज्रि माबा दा जाथों बेफोरबायदि साननानै जोङो इसोरनि सेराव आरज गाबो बिमा माइनावनि सेराव जोङो बे काति दानाव फालिनाय जायो बेखौ कति फोरबो नोङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंगौ
उम
ओम बै औ
औ नोंथां
औ जोंनाबोथ' समा जाबायानो नोंथां।
अ
औ
दे अब्ला नोंथां दोन्थ'लायनोसै नामा?
दोनथ'सै दे दे दे